औ
नोंथां फ्रि दों नामा?
औ दं।
औ नोंथां मोनसे माबा आयदानि सायाव आं नोंथांनि सायाव सावरायनो फैदोंमोन।
अ अ
नोंथाङा हाल जां ओ दैज्लां बो थोर आरो हाल जांख्रानि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
ए दे फोरमायनायसाय होमबा नोंथां?
औ दैज्लां बोथोर होनोबा जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां आबाद गोहोमनि आबाद मावोना नाथाय जोंनि गुबै आबाद मावनायानो जाबाय माइ आबाद बे माइ जाहोनानो जाबाय जोंना बे माइ आबादखौ मावनायनि जाहोनानो जाबाय बे माइ फिथाइ बेनि माइनि जा फिथाइ बे फिथाइनिफ्राय जों मोनो आरो बे माइरंनिफ्रायनो जों मोनो ओंखाम जोंनि जा नांगौ बेनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो बे माइ आबादखौ जोङो गोबां गोबां रोखोमनि मावनाय जायो
औ नोंथां
जेरै जै आसु माइ ए माइज्लि ओ जेरै आरि आरोना जेरै जानाय माइ आरि गोबां दं ओ बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोनो गुबैयाव नों नांबोगोन जों गुबैयाउनो बुथुम ग्रोना लानांगौ माइज्लि बे माइ न'आवनो दोनखानाय नङाब्ला ओ जेरै नार्सारि आरिनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बेफोर बुथुमग्रोनांगौ बुथुमखांनायनि उनाव जोङो ओ बे जा माइज्लि बेखौ जोङो गिबियावनो बस्थायाव ओ सोम ओ सोनानै खाथा खानानै बे माइज्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनो सानसेबा ओमफाय बेनि उनाव ओ बे जासोमना दोननाय माइज्लि बेखौ जोङो बोखांनानै बोरियाव थि खांनानै एबा मोनसे मोजां जायगायाव जोङो थिखांनानै बख'नानै दोनो बख'खांनायनि उनाव जों बेयाव थास' बिलाइ नङाबा लाइ बिलाइ आरिजों खोबनानै होयो जाहाथे बेयाव गुद मोननानै जाहाथे बेयाव फेंखा एबा गाजा हरो गुबुन बे जेब्ला बे माइज्लिखौ फोनो थाखाय नांगौ जोंनो दुब्लि फोथार बे दु ब्लि फोथारखौ जोङो ओ एवनानै ओ बेखौ जोङो गुरै खालामग्रोना लानांगौ बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जा माइज्लि बेखौ जोङो फोनानै होयो ओ बे फोखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ जेब्ला बे माइज्लिया माइज्लिनिफ्राय जायो जोंना खोथिया बे खोथियाखौ जोङो ओ गोबां नायनो गोनां जायो बेयाव जोङो जेरै बे खोथिया थाबनो जौनाय एबा देरनो देरहोनो थाखाय जोंङो बेयाव गोबां रोखोमनि हासारास होनानै हासार एबा नङाबा जों न'निनो गोबोर गोबोरि हासार आरिफोरखौ बाहायनाय जायो
औ
बेनि उनाव ओ गुबुन फारसे जेब्ला खोथिया जौनानै जेब्ला गायनो सम जायो अब्ला जोङो दुब्लि फोथार ओ जा खोथिया गायगोन बे दुब्लिफोरखौ जोङो मोजाङै एवना लानाय जायो जेरै जोङो ट्रेक्टर एबा मोसौजों एवनानै लानाय जायो नाथाय आथिखालाव जोंना ओ गोबाङानो मोसौजों एवालासिनो ट्रेक्टरजों एवो बे ट्रेकटरजों जोङो एवग्रोना लायो बे ट्रेकटर एबा मोसौ सौ गुबै खेब गिबि खेबनायखौ जों खारायनाय बुङो आरो नैथि खेबखौ जेरै जोङो खामा होनाय आरो थामथि खेबखौ जोङो फुमोननाय होननानै बुङो जेब्ला बे दुब्लि फोथाराव फोमोन खाङो फोमोनखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसे जा खोथियाखौ मोजाङै फुनानै लानानै बे खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो गामिनिनो ओ आइजोफोरखौ जेरै हाजिरा बा नङाबा सावरि बादारि आरि जानो लिंनानै जोङो बे माइखौ गायनाय जायो गोदोनि सुबुंफोराथ' गोबां ओ सुबुं आइजोफोरा न'खर न'खर सावरि बाद सावरि बादालि जानानै ओ माइफोरखौ गायनायखौ जों नुयोमोन आरो ना लोगोसे माइखौ गायखाङो जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि जोथोन लानो गोनां जायो जेरै दैनि जोथोन आथिखालाव अखा दैनि बिबाङा गोबां खम जानायनि थाखाय जोंना माइ फोथारारिफोराव गोबां रोखोमनि जेंना दैनि गोबां रोखोमनि जेंना जाबोदों थाखायनो जोङो दै ओ जोथोन लानो गोनां जायो लोगोसेनो बे माइखौखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव हाग्रा आरिबो रज'नायखौ नुनो मोनो बे हाग्रा आरि रजनायखौ जोङो फुनानै होनांगौ आरो ना नङाब्ला बियो जोंनि जा माइ बे माइ आबाद बेखौ देरनायाव होबथायो आरो ना बेनिखायनो बे हाग्राफोरखौ जोंङो न'खरनि गासैबो लोगो नांनायनि नङा बा गामिनिनो सोरखौबा लानानै बे मा हाग्राखौ फुनाय जायो फुखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्ला बे माइआ ओ बे माइयाव जोङो गोबां रोखोमनि हासार आरि बाहायनाय जायो जाहाथे दे बे माइआ मोजां बे बेनिफ्राय जेब्ला माइआ बिबार बारो बे बिबार बारखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव जा जेब्ला फिथाइ जायो फिथाइआ जेबो मोनो ओ बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे फिथाइया मोनो अब्ला बेयाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि आथिखालाव जोङो नुबोनो मोनदोंदि गोबां रोखोमनि बे फिथाइखौ गोबां ओ माबा खालामो आरो मा होनो नस्थ' खालामो बा गाज्रि खालामो बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ होखारनो थाखाय ओ गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि बाहायनो गोनां जायो बेनि उनाव मोनखांयो मोनखांनायनि उनाव जोङो ओ गामिनि हौवाफोर एबा न'खरनि हौवाफोरा थांनानै बे माइखौ हायो बे माइखौ हानायाव जों मुथि सुरो बे मुथि सुरनायनि उनाव बे मुथिखौ रानहोनो थाखाय जोङो सानसेबा साननै नङाबा से सम दोन्थ'नानै जोङो दांग्रि जाखानानै बेखौ न'आव लांयो फैयो न'आव लाबोखांनायनि उनाव सम मोनोब्ला बे माइखौ औ मारा नायो जेरै जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोनहा जेरै मोसौजों नायोमोन। नाथाय टर आरो मेसिनारि ओ माबा मेसिनारि बुस्थु ओंखारनायनि ओंखारबाय जाहा जेब्ला जोङो बेफोरजों नानाय जायो आरो ना। बे खांनायनि उनाव जोङो ओ फारसे जाय जिगाब बे जिगाबफोरखौ जोङो मोजाङै दोननो दोननायनि उनाव जे माइ खारो बे माय ओ ग दुलि नङाब्ला
बाख्रि होनो आरो न'?
आरिफोराव सोनाय जायो आरो ना। नोंथाङा दा माइ आबादफोरनि एबा गु जायखि जाया आबादनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ आङो ओ हाल जंख्रानि बागै एसे बुंनो सानदों आरो ना नों थां औ। हाल जांख्रायाथ' जोंनिया जाहैबाय मा होनो माइ गायखांनायनि जोबथा खेबाव जोंनिया सावरि जालायनानै मा नख न'खरनि ओ बिगोमाया ओ गामिनि सावरि जानाय लिंनाय मानसिफोरखौ ओ। जाहोनाय आरो ना।
औ औ नंगौ।
बे सा माहोनो हाल जांख्रायाव जोंहा।
औ।
ओ गामिनि सानैसो मानसि लिंहरनाय लिंहरो आरो बे याव आलासिफोरबो लिर फायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
बे माइ गायनायखौ आयजोफोरा मावो आरो हौवासाफोरा। खोथिया फोयो आरो‌। हाफोरखौ मो खैथिया थिलिसो गायो नालाय हाल जांख्रायाव।
औ औ।
बे खैथिया थुलिफोरखौ खदाल एबा नांगोलजोंबो एवो देनाय। आथिखालावथ' नांगोलफोरखौ जों नुुनोनो मोनला खदालफोरजोंनो एसे एसे माबानानै। ओ बेयाव बे हाखौ फोमोननानै बेयाव गायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बेयाव। ओ हाल जेनेबा माइ गायनाया जोबो अब्ला बि गोमाखौ एसे हाब्रु फोनलायनाय जायो आरो ना नोंथां बेफोरबाय दिखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोगासिनो दङ आरो दासि सोलिगासिनो दङ आरो ना जोंनिथिं नोंथां। आरो बे गायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव बाख्रि गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। खोथियाखौ एसे ओ खोथिया आखथिसे लानानै बेखौ। गुवारै गायनानै गेजेराव मोनसे गायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
आरो बेखौ जोङो ओ सना। माबा मा होनो बेखौ सनानि खुरैबा ओइ मा
औ औ।
औ मा बुङो बेखौ सान्द्रैफोराव लाना फैनानै जोंनि। ओ ओ नमा न' एबा बाख्रियाव जोङो बाय एसे दोनफैयो आरो ना नोंथां बेखौ गाजा गोमजायै। आग्लानिफ्राय फालिगासिनो जोङो खाम सिफुं जथा लानानै माइनाव। खौ बरायनानै लाना फैयो आरो नोंथां। दानिया खाम सिफुं लाना फैनायखौ जों नुनो मोनला बेफोर गोमालांनो हमदोंसै आरो नोंथां।
औ।
उम बेफोरबादिनो जोंनिया। बेबायदि खालामो आरो नोंथां नोंसोरनिथिंबो बेबायदि सोलियो नामा नोंथां।
औ औ नंगौ सोलियो नोंथाङा होनना दिनोदिनो जोंनिथिंबो सोलियो जेरै जा जोंनि। था गायनायाव जोङो ओ जा हाल जालख्रा। बेयाव जोङो आइ माइनावनि थाखाय जोङो गसा लानाय बे। खौ जोङो खालामो जेरै दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो ओ। ओजों जाय माइ गायखांओ गायखांनायाव जोङो। ओ गुबुन फारसे जों दुब्लियावनो आलि मोनब्रै मोनब्रै खनायाव जोङो। जा खोथिया दं बेफोर खोथिया जा आग्लायनाय बेफोर खोथियाखौ जोङो जमानो गायहरनानै। गारबोयो बेनि उनाव जोङो। जा दुब्लिनिफ्राय मायखौ गासासे लानानै एबा गसानैबा। एसे लानानै फैनानै जोङो गिबियावनो ओ लाना फैनानै जोङो बाथौ। बाथौनि जा ओ सायाव ओ फारसेजाय दोनो। दोनायनि उनाव ओ बा। फाननाय जायो।
औ औ नोंथां। आरो आं मोनसे औ खोनादों।
औ औ औ खोनादों‌
औ नोंथां बे माइ गायखांनायनि उनावथ' बेयो। ओ खरान बोथोर मोनफैयो नालाय बे खरान बोथोराव जों उफ्रा खेति मावो बेनि बागै। एसे बुंनो सानदों आरो आं नोंथांनि सेराव बे उफ्रा खेतिया जाहैबाय जों थांनानै थानो थाखायथ' मानसिफोरनो‌ उम मारैनो ओंख्रि एबा गुबै मैगं थाइगं नांगौ जायो नालाय। जोंना बेसर फोयो आलु गायो बे लाइ लाफा। दानिया बेफोराव खालामनाय जायो आरो नोंथां नोंथांनि सेराव आं। बेसर फोनायनि बागै एसो बुंनो सानदों आरो ना नोंथां
औ बुं नोंथाङा‌।
औ बेसर बेसरखौथ' जोंनो गुबै थावनि थाखाय नांगौ जाखायो न' नोंथां। अ। बेखौ गुबैयै जों गिबि गिबियावनो। हाल एवग्रोना लानाय जायोना नोंथांनि हायाव औ बे। हायावनो जोङो बेसरखौ हालेवखांनायनि जोङो। सारनानै होयो आरो ना नोंथां बेखौ।
औ नंगौ नंगौ।
सारखांनायनि उनाव जों बायदिसिना रासायनारि एबा न'आवनो बानायनाय हासार। गोबोर हासार बोरमा बोरमानि हासार बोरम खिनि हासार बेफोरबायदिखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बेसरा जोंनिया मोजाङै रज'यो। आरो बेयो बेयाव आरो दान्नैसो थांनायनि उनाव जों दै सै सोना होनाय जायोना नोंथां जाहाथे बेसरा जिब मोननानै गोदोर एबा फिथाइखौ बाराद्राय होयो बेनिफ्राय जेब्ला बेसरा रायो अबोला जोङो हायो आरोना नोंथां हायो एबा फुयो आरो बेसरा गोदोद्राय जाबा हायो आरो बेसरा फिसा फिसा जायोब्ला फुनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
उम बेनिफ्राय बेखौ लाना फायनानै जोङो थाव बानायो आरो नोंथां मेसिन औ बेनिफ्राय बेनि थावननिफ्राय ओंखारनाय बेेजेजो जोंनिया बेसर बेगरखौ जों बेजे बेजे मोनो नालाय बेफोर बेजेखौ जों ना फिसिनाय आरिफोराव होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा आलु गायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जेरै जोङो आलु गायनो थाखाय जों गिबियावनो ओ जे दुब्लि बोथोरावनो गायनाय जायो जे ओ दुब्लि फोथार नङाबा जोङो जा बोरि जा जायगा बेफोराव जोङो आलुफोरखौ गायनाय जायो जों आलु गायनो थाखाय गिबियावनो नांग्रोगोन आलुनि बिदान एबा अ बिदान बेफोर बिदानखौ जोङो न'निफ्रायनो दोननाय नङाब्ला जोङो जेरै गोबां एग्रिकालसारेल ओ मावख' मावख'फोरनिफ्राय जों मोनो मोननायनि उनाव जेब्ला जों आलु खौ मोजाङै गो खा जाहाथे जोङो आलुआ जाहाथे फेंखा अरनाय बायसा जोङो मोनसे जागायाव थुबुर खालामनानै दोनो बेनि उनाव जों गुबुन फारसे जा हाफोरखौ जोङो गिबियावनो गुन्दै एबा मिहि खालामग्रोनानै लायो जे ट्रेक्टर नङाबा मोसौफोरजों एवनानै जेब्ला बे हाया गुन्दै जायो अब्ला जोङो बे आलुफोरखौ ओ लारिें लारिेंयै ओ गायना हाया हा सिङाव फबनानै होनाय जायो
औ
फबखांनायनि उनावनो जेब्ला जोंङो ओ से सप्ता बा एबा नै स सप्तानि उनाव बे आलुनिफ्राय जों मा जा बिलाइ खिलि जिनो बे खिलि जे बा जोङो ओ सायाव सा जे जेसांखि आलुनि ओ बिफ ङा जेसांखि देरा देरो अब जेसांखि जोङो सायाव सा ओ हाखौ जाबना होयो नङा बा जोंङो ओ बेयाव गोबां रोखोमनि जेरै नारा बा जिगाबफोरखौ जोङो फबनानै होनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बे आलुआ ओ दान मास मोननै बा मोनथामनि उनाव जेब्ला बे आलुआ राननानै ओ